खोनादों ना नोंथां औ नोंथां खोनादोंना?
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे
औ ओ खुलुमबाय नोंथां
औ औ खुलुमबाय दे
औ दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव स सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ औ
ओ दा जोंहा ओ गिबियाव बुंनो थाङोब्ला दा ओ जा जोंनि जिउ खांनाय राहा गामियारि बा टाउनाव जों माबायदि ओ जिउ खाङो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ दा जोंहा गामि गामि जायगायाव जिउ औ जिउ खांनाय बुङोब्लाथाय जोंहा ओ गोबां मुलाम्फा आरो खहाबो दं दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ मुलाम्फाखौ बुङोबा जोंहा मोन फ्रोमबो ओ आबहावायानो जा मैगं थाइगंआनो जा जा जिखिनि जामुं ओ बेफोरो ओ गासैबो ओ नेचारेल बा अर्गेनिक मोनो आरो नोंथां दा जों बे फ्राव ओ खम मुलि बा बाराद्राय रासायनारि रि बे मुलि बेफोरबायदि बाहायिखौ जोंङो मोनजायो आरो जेरैहाय जों मैगं थाइगं बायदिसिना गायोब्ला
औ।
बैफोरबायदियाव ओ जोङो मुलि बायदिसिना होआ होआलासिनो बो जोङो मैगं थाइगंखौ मोननो हायो आरो नोंथां गा-गामि एरियायाव। बा गामि जायगायाव। बैफोरबायदि ओ मैगं थाइगंखौ जानानै जोङो गामि जायगायाव थानानै जिउ खाङो आरो। जेरैहाय बुंनो थाङोबा जोंहा माबायदि खहा खहा बुङोब्लाथाय जोंहा गामि जायगायाव जोंहा गोबां हान था मेलाफोरा ओ बा गोबां मोब्लिबनि बा फरायसालिनि बा गोबां हस्पिटाल बायदि सिनानि खाबुआ खम आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा लामा। मोनफ्रोमबो लामायानो जोंहा ओ थोजासे अन थाइ बा बेबायदिनो पाक्कानि जायाखै आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा खायसे खायसे लामाफोरा गोबां अखा हायोब्लानो बेबायदिनो हाब्रु थाबाय थावि बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां। दा आरो मोब्लिबनि सोमोन्दै दै औ मोब्लिबनि सोमोन्दै बुंनो थाङोबा जोंहा बबेबा बबेबा जायगायाव मोब्लिबानो गैया बा मोब्लिब दङब्लाबो जोंहा गामि एरियायाव गोबां बिफां लाइ बिफां थानायनि जाउनाव जोंहा मोब्लिबखौ एसे एनै अखा बा बार बारोब्लानो जोंहा औ जोंहा ओं ओं बेबायदिनो ओ मोब्लिबखौ जोंनि जायगायाव दाननो गोनां जायो आरो। अरालासिनो दोनजानो गोनां जायो। मानो होनोब्ला जोंनि ओ जाखिनि ओ मोब्लिबनि थारबो लांनाय बेफोरो नि सिंजों बा बिफां बारिजों बोलांनाय जायो नालाय बेनि थाखायनो जाहाथे बेयाव बायसिननानै गुबुनाव बोआ बा गुबुनाव सर्ट जानानै जाहा थे सोर रावबो खहा जाया जोंनि बेनि थाखायनो ओ जोंनि मोब्लिबखौ गामि जायगायाव ओ थाब थाब दानना होनाय जायो आरो नोंथा। दा बुंनो थाङोबा जोंहा मेडिकेल बा फाहामथाइ फाहामसालि फाहामसालिया जोंहा ए बबेबा बबेबा जायगायाव बेबायदिनो फिसा फिला दङब्लाबो फ्रोमबो गामियाव जोंहा थोजासे ओ फाहामथायखौ जोङो औ जायगायाव लानो हाया आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा खायसे गोब्राब बेरामजों ओ हमखायनो जायोब्लाबा हर बै जायोब्ला जोंङो गोजान जायगायाव लांनो गोनां जानायलाय जोंनि हान्था मेला ला मा सामा मोजां जायैलाय जोङो बैफोरबायदियाव ओ गोजान जायगायाव लांनोब्लाथाय जोङो गोबां सम लायो। बेनि थाखायनो जोङो खायसे बेमारिफोरा लामायावनो जिउ गोमानांगौबो जायो आरो।
अब अबथिरा जिउ गोमानांगोन बेयाव।
औ नोंथां बेबायदिनो ओ इन्टारनेट जोहा इन्टारनेटनि ओ बागैबो जोंहा गोबां गामि जायगायाव ओ दासिमबो मोजां जायाखै। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ फरायसालिफोराव जोंहा कम्पिउटार बायदिसिना जों सोलोंथाइ लानो हाया। जोंनि जायगाफोराव मोजाङै नेट नाङा नांगौबायदि जोङो कल बायदिसिना रायलायनो हाया नाथाय दानि जुगाव एसेबाबो सोलायबाय नाथाय गोदोनि दिनाव बैफोरबायदि ओ बैफोरबायदि खाबुआ गैयामोन आरो नोंथां। दा फरायसालि फरायसाला फरायसालि बुङोब्लाबो दा गोबां जायगायावनो जोंहा ओ फरायसालि गैयामोन गोदोनि दिनाव ना थाय दा एसे एनैबाबो जाबाय होननानै जों बुंनो हा-हागोन। मानो होनबा गोदोनि दिनाव जों फरायनोब्लाथाय ओ जों गोबां गोजान गोजान आ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जोङो फरायहैनो गोनां जायोमोन आरो नोंथां। नाथाय दानि जुगाव जोङो गामि गंसेयाव गंसे बेफोरबायदि ओ फरायसालि होनायखौ जों नुनो मोनदों बा नुबाय दा फ्राय ओ फरायसालिया एसे दंफ्रामोखौनो होननो हागोन आरो नोंथां। दानि ओ जुगाव फरायनाय खाबुखौ बयबो मोनो बेखौ होननो हासिगोन आरो नोंथां। दा टाउन एरियायाव जोंहा माबोरै ओ जिउ खांनो खाङो बा माबोरै जिउ खांनायखौ माबायदि खहा बा ओ मुलाम्फा दङ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि दा बुंनो थाङोबा जोंहा मोब्लिब बे फाहामथाय बेफोरबायदिया जोंहा गोबां मुलाम्फा दं आरो जोंहा टाउन जायगाफोराव जा बेबायदिनो गि गिदिर गिदिर हस्पिटाल मेडिकेल बेफोरबायदि थायो आरो टाउन एरियाव गोबां खारखाना बेफोरबायदि थानायनि थानायनिथाखायलाय जोंहा ओ टाउन एरियायाव जोङो लाइन एबा मोब्लिबखौ जोङो दानबाबो बा ओ बबेबा माबा मोनसे ओ जाहोननि थाखाय थाङोब्लाबो लोगो लोगो बेखौ मावनानै होफिननो गोनां जायो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोंहा ओ गाटाउनाव जिउ खांनायाव जोंहा ओ नांगौ बादि ओ मोजां पियरनि ओ मैगं थाइगं मोनजाया बेफ फोरबायदि आरो नोंथां दा नोंथाङाबो आंनो एसे बेफोरबायदिनो ओ बे फोरनिमोन्दै आंनो ए
औ औ औ हागोन नोंथां थारैनो हागोन ओ नोंथां स साबायखर बावबाय आं नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो टाउन आरो ओ गामिनि बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय दा आंबो बेखौनो नोंथाङा बुंनो थिननाय लेखा आंबो बेखौ आ औ ह
औ।
स्कुल कलेजनो बुंबा बायदिफोरनि बेलायावनो दासिमबो जोङो
औ।
एसेयाव गारि गारि साइकेल बायदिफोरखौ सालायलांनो उसुबिदा जायो।
औ नोंथां औ।
बेजों लोगोसे जों बुंनो थांबा टाउन सहरनि बारहावा नैबे जों नि गामिनि आबहावाया बहुद गुबुन बहुद बेलेग।
औ।
वा बा नैबे जों गामि ओनसोलाव जाबादिनो बिफां लाइफां नांगौनि बारा गोबां बेफोरनो जों अक्सिजेन लेभेलखौबो मोजाङै जों गामि लेभेलाव थानानै मोननो हायो। आरो जामुं बे जामुंफोरनि बेलायावबो जामुं माने जानाय। जानाय आदारफोरनि बेलायावबो जों गावबा गावनो न'खराव माइफोरखौ मावनानै जों गावनि आखाइजोंनो माने गोबोरखि हासार बायदिसिना बाहायनानै जोङो ओ मोनसे मोजां ओ मोजां आदारखौ जों मोननो हायो लोगोसेनो मैगं थाइगंनि बेलायाव जों न'आव थानानैनो गामि ओनसोलाव जों गावबा गावनि गोबोरखि हासार बाहायनानै जों रासायन हासा सार बाहायालासेनो गोबांखौ बिदि जानो हायो आरो नाथाय जों टाउन ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला टाउनाव थादोंब्लाबो गोबांङानो माने बिसोर नांगौ बादि जोंनि बादि माने मोजां मोनसे मोजां ओ फिथाइ सामथायानो होनब्ला जानाय आदार बायदि बिदिनो बुं बिसोरो माने गोबां मोजांखौ मोनजाया होननानै आं सानो आरो। टाउनाव गोबां गोजान गोजान जायगानि फ्राय सिटियाव गोबां गोबां गोजान जायगानिफ्राय गोबां मालफोर माने फैयो बा सालान जानानै फैयो बेफोर माने गोबां रासायनिक हासारफोरजों बानायजानाय आरो। जाय सुबुंफोरा माने गोबां फैसा होनानै बायनो गोनां जायो। दा टाउन ओनसोलनि बायनाय फाननाय होनना बुङोब्ला दा जोंनियाव जुदि आ जोंनियाव जुदि आलु सेरसेेरनि दामा जुदि जोंनियाव थामजि जायोब्ला टाउन ओनसोलाव थारैनो माने ब्रैजि जागोन। थिग बिब्दिनो आरो माने टाउन सोहोरनि बेलायाव माने फारागाबो बेबायदिनो आरो जों गामियाव जेबाय दि जाबादि खाबुफोरा जोंनिया नांगौ बादि ओ खाबुफोरा गैया थिगबायदि बेबायदिनो टाउन सहराव थानानैबो खायसे माने अर्गेनिक माने न'आव बानायजानाय मुवाफोरखौ बिसोरो माने बाहायजानो मोना आरो। बा बारहावानिफ्राय होब बुंनानै जानाय लोंनायनिफ्राय हमना लानानै बै दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा गोबां गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय साउन्ड बा गोबां ओ धंङा बा उखुन्दैफोरनिफ्राय गोबां गुबुंले जायो आरो आरो जानायनि गेजेरजों मा जायो गोबां गरम टाउन सोहोराव गोबां बिल्डिं न' गोबां थानायनि थाखाय गरम बा गरमफोरा गोबां बांनायनि थाखाय मा जायो बेमार आजार बा जानायनि बेराम आजार जानायनि गोबां बांसिनै ओ चान्स थायो आरो चान्स माने
औ।
बांसिनै जालथाव जाथावथिया थायो। थायो आरो बेखौ आं बुंनो नांगोन आरो गोबाङानो गामिनिफ्राय थांनोसै खामानि मावनो गोबां दारिमिन थानायनि थाखाय गामि ओनसोलाव खामानिफोरा गोबां खमनानायनि थाखाय ओ गोबाङानो गोबां
औ।
खामानि मोनदोंसै गामियाव खामानि मोनैनि थाखाय टाउनाव गोबां सुबुं फोरानो थांनानै मावहैदों आरो फारागआ बेखिनियानोल'। माने जों गामि ओनसोलाव थानानै हान्था मेला बा इन्टारनेट गारि ओ गारि मथर ओ बैफोर बायदि ओ मेडिकेल बा सावस्रि बिफानफोरा ओं। ओ आं नांनायनि आंखाल आरो टाउन सोहोराव आंखाल गैया। बैफोर बाय बेफोरनो आरो फारागा बांसिन जों बुंनो थाङोब्ला। ओ थांनि ओनसोलाव दा सावस्रि बिफान बा हान्था मेलानि राहाया माबायदि? थांआ एसे खोनथाहरनो हागोन ना?
जोंनि औ औ नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव दा थ' एसे हान्था मेलायानो जा देहा फाहामथायानो जा सोलोंथाइनि बागैनो जा दा जोंहा एसे दावगाबायखौ आं बुंनो हायो। मानो होन्ना बुङोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव जोङो लामाजों थाबायलांनो थाखाय जोंहा सकेल सालायनो थाखाय बा थाबायनानै थांनो थाखाय। जोङो लामा गंसे मोजां गैजायामोन। जेरै बुंनो थाङोबा जोङो एसे अखा हायोब्लानो जोंना हाब्रुजों बा ओ बेबायदिनो सेन्देल बायदिसिना खुलायनानै थाबायनो गोनां जायोमोन आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोंहा बेफोरबायदि ओ गैलिया जों फाख्खाजों थाबायनो मोनाखैबाबो जोङो बेबायदि हाब्रुनिफ्राय थाबायनाय खौ बारग'बाय होननानै बुंनो हागोन आरो, दा जोङो खाथियावनो सोलोंथाइखौ लानो हायो आ रो बेबायदिनो जों एसे एनै ओ ल' बे जानाय बा बाराद्राय गोसाद्राय नङिखौ जोङो जोंनि जायगायावनो जोङो ओ फाहाम फिथाइखौ लानो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि जायगायाव एसेबाबो जौगाबाय होननानै आं बुंनो हागोन आरो नोंथां।
दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय। गोजोन हर नोथां। समाबो जाहैबाय दे नोंथां।